औ खोनादों नोंथां।
अ बिब्दिब्ला नोंङा नोंथाङा दसे सम ओ आंनो ओ सावरायनो होनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां।
अ बिब्दिब्ला आङो मोनसे आयदा लानानै सोंनि नोंथांनियाव।
ओम
ओ जोंनोथ' ओ दानि जुगाव गोबां गथ' गथायफोरा पेकेटनि मेथाइ जायो नङा होनब्ला? ओ बेखौ जानानै मा मा गोहोम खोख्लैयो आरो जोङो न'नि मेथाइफोरखौ जाबा मा माबायदि बेनि सायाव एसे फोरमायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय?
औ जागोन दे। गोदो-गोदाय माने बांसिन आरो बिदिनो बांसिन गथ'फ्रा मा होनगोन गोदो बिदि मेला मेथाइ सबाइफोरखौ बारा जानायखौ नुनो मोनामोन आरोना गोदो गथ'फ्रा बांसिनानो बि न'फ्राव बिदिनो थानानै गेलेनायफोरखौ बांसिन नुनो मोनोमोन बांसिनानो। बिदिनो द'खान दालाफ्रा गोदोहाय बेफोर खममोन न' खाथि खाथि खालाफ्राव माने दखानफ्रादि खममोन बिदिनो बाजारफ्राय जायोमोन। ओमफ्राय जोङो मेथाइफोरखौ होनोब्ला। दाथ' गोदोहाय बांसिन माने फारलि मक्टनफोर दंला बायोमोन आरो बिदिनो दा दा जेरैबायदि मेथाइ ओंखारदों बिदि मेथाइ गैयामोन। बिनो फार्लिमेथ'नो गोदो थायसै दसथा मोननाय बायदि। बिदिनो थाइसेफोरजोंनो गोबां बिदिनो चक्लेटफोर मोनोमोन। दानि दिनाव माने थाइसे बेजोंनो माने गरसेल' बे सक्लेट मोननाय बायदि आरो। ना माने। सावनाय मेथाइ आरो बिदिनो पेकेट मेथाइनि बागैसो रायजलायनो नङा होनबा जोङो। बिनो सावनाय मेथाइआथ' जोंनिया बिदिनो लारु एबा जोङो बे पापर पापर बे रिं पापर रिं बायदिखौ जोङो जायो आरो दा बिदिखौ जायोबा माने जोंनियाव माने थावफ्रा माने बारा जानो नायगिरो थाव बारा जायोब्ला माने जोंनिया। उदैफ्रा माने प्रब्लेम जायो बिदिनो गेस्ट्रिक जानो नागिरो बिदिनो पेटलिभार बायदिसिना जानो हागौ आरो बिदिनो हजम सक्तिया खमायनो हागौ थावा जुदि उदियाव बांद्राय थाङोब्ला जिमानदार जानानै माने जोंनिया डाइजेस्टिभ सिस्टेम हजम खालामबा सिस्टेमा जोंना बिदिनो मोजां जानाय नङा। जोङो इसेबां हायो माने रुनाय जानांगौ जोङो थावखौ माने जोबोद खम जानांगौ आरो। रुनाय जाब्ला जोंनि देहाया माने मोजां जायो। गैया आरो गोदोनि मानसिफ्रा बांसिनै रुनानै जायोमोन। मानसिफ्रा बांसिन रुनानै जानाय बा मावनानै बिदिनो आरो। गोबाव सम बिदिनो बेमार आजार गैयालासे गोबाव सम थांना थायोमोन। दानि मानसिफ्राय बांसिन जानो बिनो जानाय लोंनायनि सायाव बिदिनो थावनि। संनाय खावनाय एवनाय फ्राय खालामनाय बेफोरखौ बांद्राय जानायनि जाउनाव माने। बिनो बायदिसिना गेस्टिकफोर बिदिनो उदैनि प्रब्लेम बिराद गोबां जानो हमदोंसै आरो। दा बिदिनो पेकेट मेथाइ आरो पेकेट मेथाइजों जोङो। माने बिदिनो फैसा होनानैसो जों बायनांगौ जायो बिदिनो न'आव सावनाय मेथाइफ्रा माने जों न'आवनो गोसोबायदि बानायनानै जानो हायो जेरै जों नालेंखरनि लारु
आरो जों सिबिंनि फिथा बायदि बायदि गोबां जोङो बानायनानै जानो हायो जोङो थाव होआलासिनो। बानायनानैबो जानो हायो नारेंखलखौ जोङो फेरेदनानै नारेंखलनि मोदोमखौ बरुननानै जोङो मेचिनाव होनानै जोङो बानाय जोङो बिदिनो लादु बानायनानै जोङो जानोबो हायो एरै गोरानै एवनानै आरो थाव होनाबो एवो जोङो बेफोरखौबो जोङो जानो हायो। आरो जोंना पेकेट मेथाइआ माने एसे बिबा माजों बानायनाय माबाफोर एसे गिनांगौ जायो जोङो। होनबा नुयि जायो नालाय पेकेटनि बुस्थुखौ
माजों बानायनाय एबा बिदिनो लेथ्रा मुवाफोरबो थानो हागौ ना हमनो हाया बिदिनो। ओ बांसिन बिदि गथ' उन्दैफोरनो माने बे पेकेट मेथाइखौ होयोबा माने गथ'फ्रा मानेबा एसे गाज्रि जानो नागिरो बि माने खिगुनाय मानाय बायदिसिना जानाय माने एसे इन्डासट्रिफ्राव बानायनाय जायोना बेफोर पेकेट मेथाइफ्रा। माने एसे केमिकेलफोर दंबायायदि मोनदों आरो नङाबाथ' ओरैनो बे गोबाव सम थाबाय थाया। माने बायदिसिना गेसफोर सोयो बेफोर प्लास्टिकआव नङाबाथ' बे सेवजोबगौमोन एफा गोबाव थाया थायाथ' गोबाव थाया माने बि थाया। बिदि गोबाव थानायनि थाखाय बायदिसिना केमिकेल मेडिसिनफोर होयो आरो। बे भारा भारबो होयो नाइट्रजेन गेस नङाबा हाइद्रजेन गेस माबाफोर होयो आरो बेयाव। गोन बेफोरो बेसादफोरखौ गोबाव सम लाखियो आरो। दा बेफोर फेकेट मेथाइफोरा माने गोबां ख'हा गोनां जेरै मानो होनोब्ला बिसोरो केमिकेल नङाबा माने बेफोर मेथाइआनो जाया। दा जोङो हमना ला जोङो फेपसिखौनो होन जो थान्दाखौनो होनोसै आरो ना।
दा जोङो थान्दाफोरखौ लोङोब्ला बिदिनो गोबां जोङो सिनि बायदिसिनाखौ मोननाय जायो। सिनिजों लोगोसे दै दैजों लोगोसे बिसोरो केमिकेल बायदिसिना होयो होनायजों माने फेबसि जायो आरो बिदिनो गावसोरो बोरै बोरै बानायो गावसोर मिथिसिगौ खिन्थु जोङो सेरनिखौ बांसिन बिबां जायो बेफोर जानायनि जाहोनाव माने जोंना ओ सुगार बायदिफ्रा बांसिन जानो नागिरो बेफोरखौ लोंबाय थाबा। गोरि बेसादफोरखौ लोंबाय थागोन आरो दा जोङो न'आव बानायनाय बेसाद फोरखौ जोङो लोङोबा जेरै जोङो सरगतफोरखौ जोङो सेबनानै लोङोबा माने खुब मोजां आरो। जों माने गावनि बानायनाय बेसादा माने साबसिन जायो आरो जोङो दा ओ गोबां रोखोमनि जोङो मेथाइफोरनि बागै बुंनोसै। जों मेथाइफ्राथ' जोंना बिदिनो दहायनो बुंखाबाय आङो लारु, फिथा आरो जोंहा दङ' फिथा लावदुम। आरो बिदिनो सिबिंनि बायदिसिना आरो गुरनि मेथाइ बायदिसिना फि फोथाबो बानायो जोङो बेफोरदि माने जोङो मागो दमासि बैसागु बायदिफ्राव माने जानाय जायो आरो अ नोंथां नोंथाङा सावरायदो दे नोंथाङा एबार
औ ओ नोंथाङाथ' मा ओ माबायदि मेथाइआ माबायदि ओम अबे मेथाइआ जोङो अ बे मेथाइखौ जानांगौ बा जोङो माबायदि मा मा मेथाइखौ जानांगौ बेखौनो नोंथाङा फोरमायलांबाय ओ नंगौ जोङो पेकेटनि मेथाइ जाब्ला ओ जोङो जोबोद ओ गारजि जानाय मोनो आरोखि देहाफोरखौ हायो ओ पेकेटनि मेथाइफोरा माने ओरैबायदि नस्थ' खालामो जोंनि देहाखौ ओ जोङो माने बे मेथाइफोरावहाय बिदिनो जाबाय था थाबोला जोङो ओ जोंनि पेकेटनि मेथाइ जाबाय थाबोला मालाबा समावहायो नोङो ओ लेबारफोरा गाज्रि जानानै नोंनि मोखां मोदोम गासैबो बुनानै जोंनि देहाखौ खस्थ' होयो माब्लाबा ओ बिब्दिनो जोङो ओ गोबांनो थान्दाफोर लोङो जेरै नोंथाङानो बुंबाय बेफोर थान्दा लोंनायावबो जोंनि देहाया जोबोद नस्थ' जायो ओ अब्लाबो मोनथिनानैबाबो जोङो लोङो नङा होनब्ला ओ माने जोङो बेफोर बुस्थुखौ हायो जोबोद खम बाहायनांगौ आरो नाथाय अब्लाबो ओ जोङो जा बेफोरबायदि पेकेटनि मेथाइ बा थान्दाफोरखौ जाहाय जोङो लोंनायखौ नुनो मोनो ओ जोङो पेकेटनि मेथाइयावहाय ओ जेरै लेसफोर बायदि बायदि ओ सया तिगनो बुजियानो ओ इदिनो मिमि खुरखुरि बेफोरबायदि मेथाइफोराहायो माने जोबोद मोदोमफोरखौहायो मोदोमनि मानसिनि मोदोम हाराफोरखौहायो गुरै बुनाय जोन मिथिनो मोनोनबे गथ नो जाहोबाय थाजाया नांगौब्ला जोङो न'आवनो गाव गावनि आखाइजों संनानै जाहोनांगौ आरो आ मानोना बे मेथाइजाव नोंथाङानो दहाय बुंलांबाय बेसे गोबावनि गोबां गोबावफोरनि बानायना दोननाय होयो मा हो होननानै नङा होनब्ला फायनजों मेथया सेवनो हाया होननानै नोंगौ बेनिखायनो फ्रिकेटनि मिेथाइआ गोबाव गोबाव थ थाङो आरो बेयावथ' फाम सोना दोनोना
अ
थाखायनो जोङो जाजाया आरोखि जोङो बिदिनो स नानै जानो हायो ओरैजाय जोङो सिंग्राखौबो बिब्दिनो न'आवनो सावनानै जानो हायो
खाथा नेमखि बेनिफ्राय जोङो न'आवनो अन गुन्दै देनानै जोङो माब्लाबा गोसो जाबानो फिथा फिथा लावदुम जानो हायो फखरि जानो हायो बिनिफ्राय जों ओ बायदि बायदि बिदिनो दैनि एन्थाब दैनि नि फिथाबो होननाय जायो आरो दै अनजोंहाय लगायनानै बेखौहाय थाव होआलासिनो बो सावनो हायो माथा माइरंखौ देनानै हाय ओ न'आवनो बायदि बायदि बानायनानै जानो हायो आलुफोरखौबो सिफ्ले नानै जोङो आलु सबफोरबो बानायना जानो हायो। ओ बिदिनो जोङो न'आवहाय गोबां मुवा माबा जाग्रा बेसादफोर बानायनानै जानो हायो। ओ जोङो बाहेरनि जानायफोरखौहायो इगनर खालामथारनांगौ आरो। जोङो बिब्दिनो ओ बाहेरायाव थांसिगोन ओ सावसाव बियो ओ माने बेखौहाय साव गोदानबाबो माने देहानि थाखाय जोबोद गारजि आरो बिफोरो साव साव मि मम' बिब्दिनो आ चिकोन बिरियानि फोन बायदि बायदि बिसोरखौहाय जाबाबो जोंनि देहाफोराहाय ओ जोबोद गोहोम खोख्लैनायखौ जोङो मोनथिनो मोनो आरोखि। बेनि थाखायनो जोङो माने बेफोरावथ' इमान ओ बायदिसिना थाव आरो बायदि बायदि रोखोमनि माबा होयो नालाय ओ सावसावथ' ओरैनो मेगि बायदियानो होनजायो जोङो हायोबा मेगि खौबो जाथारनाङा आरो आरो गथ'फोरनोबो होनाङासो मेगिखौ। ओ उम बिफोरनिफ्रायनो होयोब्ला ओ देहाफोरा जोबोद नस्थ' जायो आरोखि मेगिफोरखौ होब्ला बाबो मानोना जोङो मेगिखौ जाबाथ' ओ गेस जानायसो मोनो नङा होनब्ला? ओ बिब्दिनो गेस जानानै देहानि सायाव लासैनो लासैनो गोहोम खोख्लैलांबाय थानानै बेनो बारानिफ्राय बारा बारफ्राय बारा जालाङो आरोखि। बे आ बिब्दिनो जोङो ओ बेफोरबायदि ओ मेगिफोरखौबो खम खा खालाम नांगौ पेकेटनि मेथाइ जानायफोरखौबो खम खालामनांगौ आरो खि। ओ जोङो फ्रायानो बांसिनानो होनाङा आरोखि। ओ बिब्दिब्ला नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय। दसे समनि थाखाय दोनथ'नसै नामा नोंथां?
औ नोंथां जागोन दे। नोंथांजों लायरायनानै जोबोद मोजां मोनबाय। उम दे। दोनथ' लायनसै।